खोनादों ना नोंथां।
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ नोंथाङा दायोलाय मा खालामगासिनो नोंहाबो
ओ दा बिदिनो जिरायना दङ नोंथां जा औ खोनादों जिरायनो दं नोंथां ओरैनोसो
ओ औ थ' नोंथांमोननिथिं जेनि दिनहैनि बोथोरा माब्रैमोन नोंथां।
बोथोरा दिनै जोबोद सानदुं गोसामोन आरो नोंथां मानोना अखा बांखा हायाखै आरोबो गैया बेनिखायनो गोबां सान्दुं गोसामोन आरो नोंथां।
औ। थ' आं बिदिनो मोनसे नोंजों नोंनियाव बिदिनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जे मानसिया एप्स जेरै एप्स जों बुङो इन्सटाग्राम एबा फेसबुक एप्सनि बागै जों एसे सावराय नोसै नामा नोंथां?
औ औ सावराय जागोन नोंथां।
औ त' गिबियाव नां जागायजेननोसै नोंथां। नोंथाङा सम होनो हागोन आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ त' मिथिखायो जे
औ
एप्स इन्सटाग्राम दानि जुगाव गोबां गेदेरसिम बयखौबो जों दाना रिल्स बानायनाय नुयो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जि रिल्स बानायनाय जे मोनसे रिल्स जे गोरिब मानसिनि एबा जेरै मन्त्रि जे नरेन्द्र म बिसोरनि जे बिसोरखौबो बिदिनो इन्सटा फेसबुक गोबां रोखोमै बिदिनो ए आइजों एबा माजों मा बिदिनो बनायनानै बिदिनो गोबां एगारदों मानो होनोब्ला बियो मोनसे पलिटिकेलनिसो बियो मोनमोन सि मोनोना बिदि एगारनाया जोङो साबजाथाव एबा मोजां नङा मानो होनोब्ला बे सं साराव बिदिनो बै जेरै नरेन्द्र मदि बियो मोनसे बिदिनो सासन एबा जोंनि हारिखौ दैदेनलांदों बिनि बिदिनो
औ
गाज्रि एबा गाज्रि लि रिल्सफोर एगारनाया जों मोजां नङा होननानै जों सानो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जे दानि जुगावथ' गोबां एप्सफोर अखारदों। फेसबुकफोराव बिदिनो गोबां बिदिनो जे ओरै बिदिनो भिडिअफोर एबा खान्दा खान्दा बिदिनो गाननानै हेगारदों नाथाय बिदि गाननानै एबा बिदिनो जोमनानै एगारनायखौ जों मोजां नुनो मोनाखै। आरो बिदिनो दानि जुगाव बिदिनो गोबां बिदिनो एप्सनि अखारनायजों लोगोसे मानसिनि निउ जेनेरेसन फैनायजों एबा मानसिया बिदिनो इन्सटाग्रामफोराव गोबां गाज्रि गाज्रि एबा बिदिनो गोबां रिल्स बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां‌।
औ नंगौ।
बिदिनो बिजाब फराया गारा बिदिनो न' बिदिनो खामानि माव गारा बिदिनो मोसानाय एबा बिदिनो डाइलग होनाय एबा मबेलाव गोदोसोनानै जों थानायखौ दानि जुगाव नुनो मोनदों आरोना नोंथां। आरो बिदिनो बिदिनो जे नोंथाङाबोथ' बिदिनो गोबां इन्स्टाफोराव बिदिनो रिल्स बानायनाय एबा गोबां बेसादफोर बिदिनो डाइलग होनायफोरखौबो नोंथाङा नुबाय जानांगौ।
औ नुदों नोंथां
औ थ' बिदिनो गोबां रोखोमनि दानि जुगाव एप्सफोर ओंखारादों जेरै स्नेपचारफोराव बे स्नेपचटदि बिसोराव बिदिनो रिल्स एबा बिसोराव रिलसखौ बिदिनो दानस'नानै एबा मोनसे बिदिनो बनायनानै बेयाव बिदिनो एगारनानै जे इन्स्टाग्रामफोराव एगारदो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि दङो जेरै फेसबुक वाट्सप बे वाट्सपफोराव बिदिनो गोबां एगारनायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो इनस टा एबा फेसबुकफोराव जों एबा इउटुबफोराव जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बियो मोनसे मानसिनि मोजां बिदिनो खामानि मावनायनिसो बिदि गाज्रि एबा मोनसे बिदिनो मोसानायफोरनि बिदिनो नङा होननानै जों बुंजायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
मानो होनब्ला मानसिया बिदिनो मा जादों एबा गाबोन बिदिनो उनफोराव थांनायफोराव मा जादों एबा सिगाङाव मा जागोन माबाफोर बिदिनि बुंदों नामा बिदिनि मोनसे बिनि थाखायसो बिदिनो इउटुब एबा मोनसे एप्सफोर बानायनाय जायो। नाथाय बिदिनो जेया गाज्रि एबा मोनसे मुवानि थाखाय बिदिनो बानायनायखौ जों जानायखौ नुनो मोना। जे आंनि बाथ्रानि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा आरो जे नोंथाङा बिदि दानि जुगाव माब्रै एप्स सोलिगासिनो? आरो माब्रै मुगाया जादों बिनि बागै आंनो फंनैसो बाथ्राफोर बुंनानै खोनासंहोगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ दा नोंथाङा ओ जोंनि जे मबाइलाव थानाय एपस फोरनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय दा आं बेनि गेजेरावनो ओ दा जोंनि सोलिबाय थानाय जे नोंथाङा बुंदों जेरै फेसबुक इन्सटाग्राम वाट्सेप बायदिसिना जोंहा मबाइलनि टुल्स एबा एप्स एबा प्लेटफर्म बैफोर ओंखारदों आरो। दा बैफोर ओंखारनायाव जोंहा नोंथाङा बुंलां खाबाय जे बैयाव जोङो गाज्रिबो नुनो हायो एबा मोजांबो नुयो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो इउटुब दा जोङो इउटुबाव जे गावनि जे खायफाया मोसानो गोरों खायफाया रोजाबनो गोरों खायफायाबा एक्टिं खालामनानै गोरों दा बैफोर गावनि स्किल एबा गावनि रोंगौथिखौ जोङो देखायनो थाखाय जेरै इउटुब फेसबुक बायदिसिना टुल्स ओंखारदों आरो नोंथां। दा बि फोरनि गेजेरजों जोङो गावनि रोंगौथिखौ भिडिय' खालामनानै माने जोङो बेयाव आपलड खालामना दैथायहरनानै जे गुबुन जोंनि जे सिनाय मोनै सुबुंफोरनो माने जोङो नुहोनो हायो आरो। एबा जोङो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो। दा बिब्दिनो जोंहा जेरै दाबसे जायगानि सावगारिखौ जोङो गुबुन सासे सुबुंनो दैथाय हरनोब्ला जेरै जोङो वाट्सएपखौ बाहायनाय जायो जोङो वाट्सेएपआव जोङो जोंनि लोगो एबा गावनि नखरनि सुबुंफोरजों जोङो ओ खोथा बाथ्रा सावरायनो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय इन्सटाग्राम दा जोंहा इन्सटाग्रामाव जोङो जेरै गावनि जे फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम जोङो मा मा खालामबोखो जेरै ओंखाम जानायनिफ्राय जोङो मा ओंख्रि जाखो एबा जों मा मा खामानि मावखो दा बैफोरखौ जोङो जेरै ब्लग एबा शर्ट भिडियअ बुङो बेखौ नोंथां दा बैफोरखौ जोङो बानायनानै बैफोर प्लेटफर्माव जोङो हगारनानै जोङो गावनि जे थासारि बेखौ जोङो खोनथिनो हायो आरो दा बै खोनथिनाय बेजोंनो जोङो खायफाया गोबां रां खामायगासिनो जायखौ जों बुङो जेरै इउटुबार जाय इउटुबाव भिडिअ हगारो बेखौ इउटुबार बुंनाय जोङो जायो जों नोंथां दा फेसबुकआवबो जोङो मोजांनि अनगा गोबां गाज्रिबो नुनो मोनो जेरै खायफाया जोंङो खायफाया माने जेरै जोंङो समाजाव गनाय गनायजायै फट' भिडिय'खौ हगारनानै गोबां आराव जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां दा बिब्दिनो जोंङो मोजां मोजां खामानिखौ जोंङो जेरै जोंनि इयउटुब फेसबुकाव जों हगारोब्ला बे माने बारा मानसिफोरा नायनायखौ जों नुनो मोना जेब्ला जोंङो सोरनिबा जेबा गाज्रि एबा पार्सनेल बेफोरखौ नुयोब्ला माने बांसिन गोसारनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
दा बेनिखायनो जोंङो माने बैफोर अनलाइन प्लेटफर्म जेरै फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरनिफ्राय जोंङो एसे गोजानाव थानाया मोजां दा मानो होनोब्ला जेरै दानि मुगायाव जौगाफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बैफोरो फरायनायजों माने गोसो होआबालासिनो बैफोर अनलाइन प्लेटफर्म जेरै इउटुब फेसबुकाव माने गोदौसोना थानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै फरायनाय समावनो जोंङो मबाइल लानानै माने बैयाव सर्ट भिडिअ' रिल्स नायनानै समखौ बारहोनाय एबा जोंङो गाज्रि भिडिअ फट' नायनानै माने गावनि आखलखौनो माने जों गाज्रि खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बैफोरो गाज्रिल' नंङा जेरै जोंङो सोलोंनायाव जे मायबा मोनसे जोङो सोंनाय फिननाय जोंङो बुजि मोनाखैबा जोंङो इउटुबनि गेजेरै जोंङो बैयाव जोंङो जोंनो जाखिनि नांगौ बेखौ जोंङो सार्च खालामनो हायो एबा जोङो नायबिजिरनो हायो। बेयाव रोखा रोखा बुजायनाय फैखायो आरो नोंथां जोंहा फरायनो दानि जुगाव जोंनो जे टिचार एबा फोरोंगिरि बेफोरनि गोनांथिखौ जों बारा नांनाय नुनो मोना आरो जेरै जोंङो दानि जुगाव जे जेरै जोंङो स्कुलाव थांनानै गोदो बिजाब बिदि कलम लानानै जों फरायनो थाङोमोन ना नोंथां
औ
दाना नुनो मोनदों जेरै मबाइलावनो अनलाइन क्लास लानानै माने जोङो गुबुन दाबसेनि ओ फोरोंगिरिजों सावरायनो हायो आरो दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि जोंहा मुलाम्फाबो जादों एबा खहा जादों दा जोंहा मुलाम्फा जानाय होनब्ला जेरै ओ जोंनि ओ देहा फाहामनाय एबा मायबा मोनसे जोङो खामानि जेरै जोङो आबाद फोथाराव जुदि जोङो आबाद मावोब्ला अब्ला बै आबादफोरा गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला एबा बायदिसिना बेमार एबा बेराम जायो आरो दा बैफोरखौ जोङो जेरै ओ मोनसे मबाइलनि केमेरा एबा जोङो जिखुनु केमेराजों जोङो फट'क साफायनानै जे ससियेल मिडियायाव जोङो एबा जेरै दानि जुगाव ओंखारदों ए आइ बैफोर एयायाव जोङो बैफोर फटकफोरखौ हगारनानै जे जोंहा आबादाव माबायदि बेमार जादों एबा जोंनो मानि आंखाल जादों बैफोरनि बागै जों माने नायबिजिरनो हायो एबा जोङो जोंनि जाय फेसबुकाव जोङो बैफोरखौ हगारनानै माने जोंनिख्रुइ मेलेमजिबि सुबुंनियाव माने सोंनो थाखाय जों खाबु मोनो दा बिब्दिनो ओ गोबां रोखोमनि जोंहा खाबु जादों आरो जोङो ओ खहा जानायखौबो नुनो मोनदों नाथाय दानि मुगायाव माने जोङो ओ खहा जानायनिख्रुय मुलाम्फा जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोब्लाबो जोबनो थाङा दा नों थाङा जुदि ओ बैफोर ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जुदि ओ जे नोंसोरनि ओनसोलाव जे ओ खहाखौ जानाय नुदोंना मुलाम्फा जानायखौ बांसिन नुदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ जोंनि बिदिनो ओनसोलावथ' बिदिनो मुलाम्फा जानायखौ नुदों मानो होनोब्ला खायबा बिदिनो दंब्लाबो नाथाय बिसोरो बिदिनो सोलायनो हागौ मानोब्ला बिदिनो जे खायफा बिदिनो बिमा बिफानि सायावबो थायो मानोना बिमा बिफाया बुजायियावबो बिदिनो गथ'फोरा बिदिनो गाज्रि रिल्स बनायनो हमो ओरै खायफा बिदिनो बिमा बिफाफोरा गोरा जानायलाय बिसोरो मोजाङै बिदि दिनै रिल्स बानायनानै फैसा एबा बिदिनो मोनसे बिदिनो गुबुनजों बिदिनो हांख्रायजानाय जेरै फांसन एबा फुजाफोराव बिदिनो हांख्राय जानाय जायो जे नोंथाङा बिदिनो गोबां बिदिनो बाथ्राफोर बुंबाय बे नंगौ आरो सैथो जोंहाबो समा जानानै फैबाय जों बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाबो जाखिनि बुंबाय ओ जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो